हेल'
हेल'
औ हेल' नोंथां खोना नोंथाङा? हेल' हेल' नोंथां
नोंथांनि रावखौ जेबो एसेबो खोनाला मानोथ नोंथां
अ हेल' नोंथाङा एबार खोनाबाय नामा?
हेल'
हेल' नोंथां एबार खोनादों नामा नोंथाङा?
हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथाङा मा खालामदों हेल' अ हेल' खोनाबायना नोंथां? हेल' हेल' हेल'उ नोंथां हेलौ नोंथांनि बाथाखौ एसेबो खोनाथारला माथो नोंथां हेल' हेलौ हेल' नोंथाङा मा खालामदों हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ